हेल' नोंथां?
औ हेलौ।
औ ओ नोंथांनि सिम ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां। नोंथांनिसिमबो ओ गोजोननायखौ जासिहरबाय।
औ। ओ नोंथांनो आंङो फन हरनायनि जाहोनानो जादों ओ ओ जोंङो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ ओ बर'फोर खौ ओरैनो मा मा जा बांसिनै जानायखौ नुनो मोनो ओ बेनि सोमोन्दै ओ नोंथांआ आंनो फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नोंथां। हागोन। बर' होनना बुङोब्लाथ' जोंनि ओनसोलावनो ओ माने थानायखौनो होननांसिगोन। जोंनि ओनसोलावल' नङा माने ओ मा होनगोन जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो आरो ना मा होनगोन ओ माने जोंनि ओनसोलाव संङो जेरै जोंनि ओनसोलनि मैगंफोरा जाबाय अनला, अनलाजों दाउ, ओ सबायजों सबायजों ओमफ्राय साम'जों, ओ अ अमाफोर, ओमफ्राय ओ औवा मेवा बा नाफाम, थालिर फसला, ओमफ्राय एम्बु बेदर बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ ओंख्रिफोरखौ जोंनि ओनसोलाव जायो नोंथां।
औ थारैनो ओ
थांनियाव नोंथांमोननि ओनसोलावलाय ओ बोरैथो जायो? माने मा मा रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ नोंथांङा बुंनो हागोन नामा?
ओ नोंथांङा जेरै बायदि बुंलांदों ओ मेवाजों अनला, ओ अनलाजों एम्फौ ला था, ओमफ्राय अनलाजों दाव बेफोरबायदिनो सबाय जों साम' खारदै खारैजों ना ओ बेफोर बादिनो ओ गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ जानाय जायो आरो जोंनिखि बिथिं जाय ओ बांसिनै बर'फ्रा मोज मोजां मोनो होननानै बुंङोब्ला नारजि जों अमा
बेफोरबायदिनो गोबां गोबबां बिबांनि मै ओंख्रिफोरखौनो जानाय नुयो।
औ नंगौ नंगौ। ओमफ्राय ओ नोंथांमोननि ओनसोलावथ' बेफोरखौ जायो अब ब्ला नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो ओ नोंथांङा मिथियो नामा माने बुंनो हागोन नामा जे अनला ओंख्रिखौ माबोरै बानायनाय जायो?
औ थारैनो नोंथां। थां ओ जोंङो अन ला ओंख्रियोव अंला अनला ओंख्रि संनांगौ। संग्रोनो थाखाय जोंङो गिबियावनो ओ अन गुन्दै नांग्रोगोन। ओ अ बे अन गुन्दै बेखौ जोंङो माबोरै बानायनानै लायो होननानै बुंङोब्ला जोंङो गिबियावनो ओ नांगौ जखानि माइरंखौहाय जोंङो दैयाव सोमनानै दोनग्रोगोन। ओ बेनि उनावहाय ओ जेब्ला माइरंङा एसे रुइनानै गुरै जायो अब्ला बेखौ ओ खिरखायाव सुखांनानै दोनगोन ओ दै सरबजासिम बेनि उनावहाय जोङो बेखौ उवालाव नङाब्ला ओ
दिेंखिफोराव ओ देग ग्रोनानै लागोन ओ बेनि उनावहाय जोङो दाउफोरजों सङोब्ला दाउफोरखौ न दंब्ला ननिखौ बुथारनानै गां गांखं गांफोरखौ साफा खालामनानै गोदाग्रोना साफा खालामनानै गोदाग्रोना लागोन बेनि उनावहाय अर जलायनानै ओ सारायखौ जाननानै गिबियावनो थाव गुबै होग्रोना पियास बानलु होनानै दाउ बेदरखौ मोजांसे एवफ्रामनानै लाग्रोगोन बेनि बेनि उनावहाय दै होनानै होगोन बेनि उनावहाय जोङो दैया गोदौब्ला अनखौ होनानै होगोन आरो नांगौ मस्ला मस्लिफोर जेरैहाय जिरा जाब्रां बानलु संख्रै सामब्राम गुफुर बेफोरखौ होनानै होगोन बेनि उनाव थामजि थामजिबा मिनिटनि थाखाय जोङो बेखौ मोननो थाखाय ओरैनो दोनगोन गेजेर गेजेर एरनानैबो होबाय थागोन नङाब्ला खामगोन ना बेनि उनाव हाय जोङो थामजि थामजिबा मिनिटनि उनावहाय गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया होननानै ओंख्रिखौ जानो थाखाय रेडि खालामनानै लायो
नंगौ थारैनो नंगौ औ
नोंसोरनिथिं जायहाय नोंथाङा जेरैबायदिहाय मा मा ओंख्रि जायो दानि बुंलांदोंमोन बेफोरनि मादावनो नोंथाङा आंनो मोनसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन आङो अब्ला नोंथाङा माबानि अनलानि सोमोन्दै बुंलांबायब्ला आं एसे थालिर पस्ला मारै जायो बेखौ एसे बुंनोसै
औ थारैनो
औ अब्ला जोङो थालिर फस्ला होनना बुङोब्ला ओइ थालिरनि गेजेरनि मादाखौ होनजागोन माने बेखौ जोङो दानसनानै बिनि सिंनि मादाखौसो जायोना जाखायोथ अब्ला जोङो जेब्ला बेखौ दानस'नानै ओ बिनि सिंनि मादाखौ लाना फैनानै जों बेखौ फार्स्टआवनो ओ फिस फिसाव माने हाग्रोनांगोन आरो हाखांनायनि उनाव औ थुक्रा थुख्रा फ्रा हाखांनायनि उनाव ओ जों बेखौ सुनसै सुनानै ओ बिनि उनाव जोङो दसे दोनथ'नोसै माने रानहोनोसै दैखौ ओ देरा नायनि उनाव जोङो बेखौ ओ संख्रि बानलु बा बेदर फोरजों संगोनबा दाउफोर दङब्ला बेफोरखौ सिथारनानै बा बायनानै लायनानै बेफोर बायदि जगार खालामखाबाय खालामखानानै ओमफ्राय जेब्ला जों बेखौ सेरसेै अब्ला जों बेयाव थाव संख्रि फानलु होननानै सेरग्रोनानै माने ओं बेदर बुस सेरग्रोगोन आरोना बेदर सेेरखांनायनि उनाव औ बेदर सेरखांनायनि उनाव जों बिनि उनावसो जोङो बे थालिरखौ होनाय जायो होखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो एरै एरै ओ बिदिनो नैजिबा थामजि मिनिट बिसोरनि गेजेरावनो गेजेर गेजेर एरै एरै होनानै जों बेखौ फोमोननायखौ नुनो मोनो नोंथां ओमफ्राय जोङो औ ओमफ्राय बेखौ जोङो माने ओ जासि सिगोन आरोना बेखौ मोनजासे औ अब्ला ओ थालिर फस्लाल' नङा थालिरनि ओ मैखुनखौबो जायो। ओमफ्राय फिथाइखौ जोङो फिथाइ महरै जानाय जाया। थालिर फिथाइखौ।
औ अ माखासे फिथाइया ओंख्रि जाग्राबो दङ। थालिर निया। औ ओ बेनि बिबार खौहाय ओ माबोरै मा आदब खालामनानै मा आदब बाहायनानै दायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नोंथां माने आदब मानेथ' बेखौनो होनांसिगोन जे ओ आदबखौथ' आं मिथिलालै होमबाबो जों आं बुंसै। जेनेबा बेखौ दानस' सिगोन माने थालिर फिथाइनि गेजेराव थाखायो नालाय मैखनाथ'। अब्ला जों बेखौ हानानै लाना फैसिगोन ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो ओ बेखौ ओ बिहाथ' बिबार थायो नालाय। बेखाय बे बिबारखौ जोङो ओ बोखा बोखार बोखासिगोन आरोना बोखानाय बिदिनो माने बिहा लारि लारि ओ बिबारा सारनासो थायो नालाय। बेखायनो जोङो बेखौ बोखा बोखानो ओ थुख्रा थुख्रा खालाम सिगोन आरोना बोखानानै ओ एक्सट्रा एक्सट्रा। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बि बेखौ ओ बिदिनो बोखा बोखा बोखा खालामनानै ओ जेब्ला फिसासिम सहैयो अब्ला बे सिंनि माने ओ जियानोजा बेखौ जों सुसिगोन ओमफ्राय बिदिनो सेरनानै जासिगोन आरो जोंनिथिं बिदिखौनो होननांसिगोन। औ। अब्लानो। बसोरनिथिं आरो ओ बे अनलानि अनगा। जेनेबा आं बुंलांनाय बायदि जाबाव नामा।
औ थालिर ओ फस्लाफोरखौ। ओ नोंथाङा जेरै बुंदों बिब्दिनो संनानै जायो जोंनिथिंजायहाय। औ नोंथाङा साबायदि बुंलांदों बे बेफोरबायदिनो ओ फार्स्ट गिबियावनो जिरख'ना लायग्रोनानै बेखौ न'आव लाना फैनानै हानानै बिदिनो नोंथांमोना जेरैहाय संनानै जायो बेफोरबायदिनो जोंनि बिथिंजायबो जानाय जायो।
औ नों औ आरो अब्ला ओ नोंथाङा बिनि अनगा आरो ओ बबेबा मोनसे ओंख्रिनि बागै एसे बुंबावनो हागोन नामा माने मोरै जाबाव
गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरावनो ओंख्रिफोर दङो ओ बिनि मादाव आं मोनसे बुंनोसै जखिजाया ओ सबायजों ओ सामु बेखौनो बुंनोसै आङो जोङो सबायजों साम' संनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो ओ साम'खौ दै दैमाफोराव नङाब्लाबो फुख्रिफोराव खननानै लाय नांगोन नङाब्लाबो गलाफ्राव थांनानै बेनिफ्राय बायनानै लाबोगोन बेनि उनावहाय साम'आवथ' गोबां साम'आथ' हाब्रुफोरावसो मानलानानै थायो नालाय बेयाव गोबां ओ मैला थायो ओ बेखौ मैलाखौ खारहोनो थाखाय जोङो सानसे बा साननै बेखौ दैयावसोम दैयाव सोमनानै दोनग्रोनांगोन आरो ओ बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला बेयो जागानानै हाफोरखौ खारहोजोबो अब्ला जोङो बेखौ ओ जेंगायफोरावहाय लखबनानै दोनगोन। थाखाय बेनि उनाव बेनि साम'नि थाखिन ना मा बुङो बेखौ?
औ
आंबो बारा मिथिलाय लांला ओ बेखौ जोङो सायनानै गारग्रोगोन ओ बेनि उनावहाय दानस'नानै आरामसे ओ मोजाङै ओ मानजिनानै आरामसे सुनानै ला गोन ओ बेनि उनावहाय जोङो सबायखौबो सारायाव एवनानैहाय हुख्रेमनानै लागोन नङाब्लाबो जोङो उवालफोराव देनानै लागोन ओ बेनि उनावहाय जोङो साम'खौ ओ अर जरायना साराय जाननानै बेयाव साम'खौ फास्टावनो एवग्रोनानै लाबाय दै रानजा सिम ओ बेनि उनाव थाव गुबै होनानै एवबाय ओ बेनि उनाव हाय दै होनानै गोदौहोब्ला जोङो सबायखौबो होबाय । आरो नांगौ जानाय सम खानि खारैखौबो होबाय । ओ बेनि उनाव जेब्ला सबाया रुयो अब्ला जोङो बानलु सं ख्रि मस्ला मस्लि जाखिनि नांगौ मुवा बेसाद हालदै हाल हालदैआनो जा । संख्रियानो जा बेफोरखौ होयो । ओ बेनि उनावहाय थामजि थामजिबा मिनिटसोनि उनाव जोङो ओ जेब्ला मोनो अब्ला धुन दिया होननानै ओंख्रिखौ फोमोननानै लानाय जायो । बेफोरबायदिनो जोंनि बिथिंजों संनानै जायो आरोना नोंथां ।
औ नंगौ नामा अब्ला नोंथां ।
औ औ दे होमब्ला नों थां ओ जोंना समाबो जाबाय ओ दिनै सुंद' सावरायज्लाय सावरायज्लायनायखौ बेखिनियावनो ओ दोनथ'नोसै ।
औ नोंथां औ दे होनब्ला गोजोनथों औ ।